अ मा खालामदों नोंथाङालाय?
अ नोंथां नै ओरैनो जिरायना दंला बायो ओंखाम जाखांनानै नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
मावाखै नोंथां ओरैनो दङ जिरायनानै माने दंफां सिङाव।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा बो फ्रिब्ला आंबो माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनानै रायज्लायनो हागोन नामा होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
अ नोंथां दे बुंलाय मा आयदामोन बियो?
आयदाया जाहैबाय नोंथाङाबोथ' मिन्थिखागौ जानांगौ बे आयदाखौ जेनेब्ला जोंहा दैबाना दैबानानि सायावसो एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां। बा बिनि बागै जेनेबा दै बानानि बा गै लायराय जागोन नोंथां।
औ औ औ दा नोंथाङाबो आंनो एसे जेनेब्ला दैबानानि सायाव नोंथाङानो एसे सावरायग्रोदो खोमा दे नोंथां।
औ जागोन जायो बिदिबालाय। जेनेबा जों देबाना बुङोब्ला जों गासिबो मिन्थिखायो जेनेबा दैेबाना जाबा माने गोबां खहा जायो होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
जों गिबियाव बुंनो हायो जेनेबा दैबाना जायोब्ला जोङो गासिबो ओ थानाय जानाय गासिबो एसे दिगदार जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जों आरो बुंनो हाबावो जेनेबा माइ गायनाय समाव जेनेबा दैबाना जायोना जायोब्ला जोङो माइखौ जेन हुदायैनो हाया जनेबा दै बाना जानाय समाव माइ गायो बाट थ माइयाथ गुगोन नङाहोमबा नोंथां
औ गुयो नोंथां नंगौ
बादा जेनेबा जोंनि मोजां जानाय नङा
औ
बे जों बुंबावनो हायो दैबानाजों जेनेबा दैबानाजों थ' दैबाना जाबाथ' जों गोबां जिब जुनारफोर जिबफोर फैफायो जेनेबा जों फिसा फिसौ बा जिबौ बायदिसिना बेफोरबायदि जों जिबफोरखौथ' नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोर जिबआनो जोंनि न'फ फोराव हाबना थायो मालाबा समाव नङाब्ला बेफोर जिब बेफोर जिबआनो जोंखौ जेनेबा सौलाबायोबा एबा जिबौआ जोंखौ सौवोबा जोंथ' बेमारफोर जायो नङा मोनानथां
औ जायो नोंथां
औ आरो जोंबो बुं बुंबावनो हायो जेनेबा लामा लामा सामा गाज्रि जानाय जेब्ला दैबाना जाबाथ' जोङो ओ लामाफ्राथ' बिराद हाब्रु हाला जायो नङा होम
औ औ जायो नोंथां
औ जेराव जोङो फरायसालि थांनाय समाव गोबां दिगदार जायो एबा बायदिसिबा बायदिसिना बिदिनो लोमजालाबायायोबा बा डक्टरफोरनाव लांनो थाखाय जों गोबां प्रब्लेम एबा गोबां जेनेबा उसुबिदा जायो नङा मोन नोंथां
औ जायो नोंथां औ
औ बिनि थाखायनो जेनबा जों दैबाना जाबा गोबां खहा जायो आरो जों जानाय लोंनाय थानाय बा अबाब फोर थांनाय अबबा नांब्रबगौ जानाय समाव जोङो ओ थाब थांनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा दै बानायनि बागै
औ औ हागोन नोंथां
अ
दै बाना होनोब्लाथ' जों मिथिखायो बय बो जेनेब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरफोरावहाय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावनो दै बानाया जायो नङा होमबा नोंथां
औ जायो नोंथां औ
दायो जोङो दैबाना होनोब्ला माने जोंहा जोबोद माने गिनो गोनां बाथ्रा आरो जोंनि दै बानाजोंनो जोंहा जोंनि आबादथिलिफोर एबा थानाय न'फोरा जोंहा सिलिंखार जानांगौ जायो एबा
औ नोंथां औ नोंथां
जायनि जाउनावनो जोंहा जोंनि जेनेबा जों जुदि जोंहा दैबानाजोंनो जोंनि जानाय लोंनायफ्रा थांफाजोबबाय अब्लाथ' जोङो माखौ जानानै थानाय जायो
औ नोथांसै
ओ रसा नांनानै थानांगौ जायो
सैथो नोंथां सैथो
दा बेल नङा दैबानाया जोंखौ गोहोम खोख्लैयो गोहोम गोबां गोहोम खोख्लैयो
औ नोंथां
जोङो जेरै फिसा फिला जामफै जाम्फै एबा फिसा फिसा दैमा दैसाफ्रा जेब्ला उसिफावो दैबाना जाबाथ उसिफ्लावो नङा होमबानोथां? दा बैफोरो माने जेब्ला जोंहाथ जोंनि गामि ओनसोलफोराव एसेबां बिदि जेनेबा फेसिलिटि एबा दालांफोर बायदि मोजां मोजां दालांफोर गैया जोंहा जेनेब्ला औवा औवाफोरखौसो जोङो दालां महरै बानायनानै लायो।
औ नोंथां औ
जोंनि औाफोरनि दालांफोरा मान बेफोराव जोङो बुखार जायो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां माने अबावबा थांनांगौ जायोब्ला बा फरायसालियावनो थांनो होन बा डक्टरनावनो थांनो होन बा दखानफोरावनो थांनो होन बे बेफोराव माने जोंहा एसे उसुबिदा जायो आरो
जोंनि ओनसोलफ्रावथ दायो आबादानो जोंनि मोनसे थांना थानायनि राहा लामा नङा होमबा नोंथां दायो जुदि दै बाना फोरजों बेफोरो दैबाना जानानै बेफोरो सुस्रालाङोब्ला जोंहा गोबां सिलिंखार जानांगोन आरो माने
नांगौ समाव आदार खौ जों माने जों खमायनानै दोननो हानाय एबा जमायनानै जानो हानाय बेफोरो माने जानाय नङा आरो नङामोन नोंथां माने दै बानायानो बुखारलांजोबा जों माखौ जानो बा माखौ दोननानै एबा जमायनानै दानो उनाव बेफोरो जानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ माने जोंहा थांना थानायनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो माने
औ नोंथां औ।
आरो बिब्दिनो दायो जोंहा दैबाना होनब्लाथ नोंथाङाबो मिथिखाबाय जानांगौ।
औ नोंथां। आरो जिब जुनारफ्राबो दैबाना जाबा बबाव दोननो एबा अब मानो बिसोरखौ माने दोननाय जायगाफ्राथ बबबाव गोमाजोबगोन जेनेबा दैयाथ माबाजोबगोन नालाय बिसोर खौ दोननो थाखाय एसे उसुबिदा जागोन नंङा होनबा नोंथां
औ दायो बुं नो थांङोब्ला जोंहाथ' दै बानाया जुब जुब अखा हानायनि जााहोनावनो जायो बैफोरखौ माने जोंङो होबथानो थाखाय थाखाय एबा दै बानाया मानि थाखाय जायो बेखौ आं एसे बुंनानै होनि नोंथांसिम
औ दे दे बुंलाय नोंथां
जोंहा गिबियावनो आं बुंग्रुगोन दैबाना होनोब्लाथ गोबां बिबांङाव अखा हानायनि जाउनावनो जायो।
औ नोंथां औ
फोर जेनेब्ला दैमा दैसा बोहैनांगौनि जायगायाव जोंहा गोबां जेनेबब्ला हाग्रा बंग्रा हाफोरखौ जोङो दानस्रांनानै एबा गोजौ गोजौ हा खोनानै जोङो न लुनानै थानो हमो अब्ला बैफोर दै फोरा बोहैनो जायगा मोनैयावनो दै बानाया माने हा खुर खानानै एबा हा गिसि खानानै जोंनि ओनसोलफोराव जायो आरो नोंथां
औ नोंथां जायो औ
आरो बेल नङा हाजो हालानिफ्राय बोहैबोनाय दैमाफ्रा जेनेब्ला गावनि लामाखौ गावनि गावनि लामायावनो जुदि जोङो माबा मोनसे थाथेयोब्ला एबा न'फोर लुनानै थायोब्ला बेफोर दैबानाफ्रानो उ सिफावनानै जायो आरो माने। जेब्ला दैया गावनि लामाजों बोहैलांनो थि लामा मोना एबा गासैथिंबो गोसा रनानै बेफोरनो दैबाना जायो आरो
आरो जों माने
औ
बेफोर माने जेनेबा दैबानाखौ होबथानो थाखाय जों माने दंफां लाइफां दामफां यनायफोरखौ जों बन्द खालामनांगौ नंङा होनबा
औ औ नंगौ नोंथां औ
खालामनांगोन आरो गोदान माने फिसा फिसा लाइफांफोर गायनांगोन। जायनि जाउनाव जोङो बिसोरनि रोदाफ्रानो जेनेबा हा गुगारनाय एबा हा खुरखानाय बेफोरबायदि जाहोनखौ एबा हम फोबथायो नालाय नङा मोनथां जेनेबा जों बेफोरबायदि गिदिर गिदिर लाइफांफोर एबा औवा फोर थाबा जोङो हग खुरखानायफोराबो होबथायो आरो दै बानायाबो खम जानो हमो
औ औ नंगौ थारमाने गोबां अखा हानानै जेब्ला दैया बोहैलांनो लामा मोना अब्ला दिदों थाना थाबाय थायो बेयावनो माने दैबाना जायो आरो
औ नोंथां औ
आरो बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय जोंनि जेनेबा माथावरिफोराव जोङो गोजौ गोजौ हाफोरखौ जों खोना लायोब्ला मोजां जायो आरो माने अब्लासो दैया जोंखौ जेनेबा खुरखानो हानाय नङा नालाय ओंखायनो जों बे गोजौ गोजौ हाफोरखौ खोना लानांगौ आरो माने
आरो बे हायाव जोङो बिफां लाइफां गायबा माने बिनि दाजों जेनेबा हाया गुगा लाङा जेनेबा मोजाङै दिदबाय थ थायो बे बेनिखायनो जों गिदिर गिदिर बिफांफोर गायनाया मोजां आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
आरो जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि ओनसोलफोरावथ' गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर कम्पानिफोर लुफैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
दैफोरा दिदोमै थानो मोनला एबा फुख्रिफोरखौबो जोंहा दाना खोनाय नुनो मोनसै
औ नोंथां जायनि जाउनाव दैबाना जानो जायनि जाउनावनो दैबाना जानो गोरलै जासिनो नोंथाङा
आरो बेल' नङा गोबां जाहोननि थाखायबो दैबानाफोरा जायो आरो जोंनि ओनसोलफ्रावनो माने अखायाबोथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां हायो नङा होमबा
औ नांगौनि बारा हायो नोंथां।
बारायनो हायो आरो जोंहा अखाखौ माने नाङाबो नङा नांगौ जोंहा आबाद गायनायफ्राव जोबोद खस्थ' खस्थ' जायो अखाफोर गैयाबानो जेनेब्ला जों जे जोङो बांद्राय बिबाङावनो माने अखाया हानाङा एसे जोंनि आबाद गायनो थाखाय हाबानो जाबाय आरो बोरि हाफोरखौ रान -रान एबा सिखां होनो थाखाय हाया अखाया हाबानो जायो आरो माने एसेबां बिदि दैबाना जालाय लायनाय हाबाथ' जोंहाबोथ' गोबां खस्थ' मोनो आरो जोंहा गोबां सिलिंखारबो जानांगौ जायो।
औ -औ नोंथां औ।
दाथ' जोंनि ओनसोलफोरावथ' दैबाना जानानै माने न' सिं सिं हाबजोबो। जोंहा माने ओंखाम संजानो थाखाय गासैबो सिनानै थाजोबो अब्ला जों अरखौ बोरै सावजेनगोन। एबा बनफोरानो सिनानै थाजोबबाय अब्ला जों ओंखामफोरखौ बोरै संनानै जागोन। बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दायो नोंथांजों आङो दैबानानि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङाबो आंनो जोबोद मोजां -मोजां बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होबाय। नोंथांनिसिम आङो दायो रोजा -रोजा साबायखर बावबाय। दायो नोंथां फनखौ एसेयावनो दोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ।
औ -औ दे होम्बा ना?
औ नोथां।